हेल नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोङो बिदिब्ला ओ बर'फोरनि जिउ खुंनायाव बा बर' सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव बाहायनाय मुवा बेसाद आगजुफोर आगलाफोरनि सायाव आइजें आयलाफोरनि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो?
सावरायजायो नोंथां जोबोद मोजां आयदा।
औ। बिदिब्ला ओ बिनि सायावहाय एसे फोरमायलांसै नोंथां ना।
औ औ फोरमायदो नोंथां।
दा जोङो ओ मुवा बेसाद बा आइजें आइला होननानै बुङोब्लाथ गिबियावनो जायखौ जों मेगनजों नुनो हायो। आरो मेगनजों नुनाय लोगोसे जों बेखौहाय बाहायनो हानाय। बेफोरखौहाय जों माने ओ मुवा बेसाद बा आइजें आयला होननानै बुंनो हायो आरोना।
हायो हायो नोंथां औ।
बेबादिनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि होलांसै। जेरै ओ न'खरावहाय बेखौ गिबियावनो बुंग्रोसै आं दा न'खरनि बाहेरायाव बाहायनायखौबो फोरमायगोन। जिहेथु न'खराव बाहायनाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो संनाय खावनायनि बिथिङाव जोंहा माइरं जावग्रा माइरं सालिग्रानिफ्राय ला- जेनानै जेरै संग्राय सान्द्रि खादा दन बेफोरो माने ओ जोंनिया संनाय खावनायजों बा नखराव बाहायजानाय मुवा बेसाद आरो बेजों लोगोसे आ बाथोन देग्रा आगजु जेरै थौसि बा थबसि होनो बेखौबो दंफांजों बानायनाय जायो बेजों लोगोसेनो जोंहा आरो थाबावबाय जिहेथु दालि बा नारजि साग्रा सागं बेफोरो आरो बेनि अनगायै जोंहा जिरायनो थाखाय बाहायनाय बा लेखा फरायनो थाखाय बाहायनाय माखासे आइजें आयला जेरै खामफ्लाय टेबोल चेयार बेरेंसि बा जोङो उन्दुग्रा सौखि फालें जि दोनग्रा आलना बेफोर गासैबो माने मुवा बेसाद जाहैबाय औवाजों आरो दंफांजों बानायजानाय आं माने अबेख खौ औवाजों अबेखौ दंफांजों बेखौ बुंलाङासै माने खेबसेनो मुवा बेसादनि मुंखौ मख लांनानै औवा आरो दंफांजों बानायनाय बेबायदि फोरमायबाय आं नोंथांनो जिहेथु जों मिथिखायो नालाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बर आइजोफोराथ दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा ओ दा दानाय लुनायनि बिथिङावहाय जोंहा गोबां औवा आरो दं फांनि मुवा बेसादफोर बाहायो दा बेफोर जाबाय सोंजेननायनि फाय लानानै जोंहा बेयावहाय बौदांगि होननाय थायो आरो बेनि उनावहाय सेवारि थायो बेनि उनाव जा गनसा थायो आरो बेनि उनावहाय जाहा औवानि खुन्थियाबो लानाय जायो आरो फारसेथिं ओरै थाथनिफ्राय लानानै थाथखौहाय जोङो खायफाया ओ गयनि दंफां बा ओ खायफाया औवा बुरखा गिदिर गिदिर औवा बुरखाखौबो दानफ्लंनानै खालामो बा खायफाया दंफां थारजोंबो बानायो आरो बेबायदिनो ओ बेयावथ गोबां ओ माने औवा आरो दंफांनि थायो जेरै जोंहा साल गान्दै दंफांजों बानायनाय बेनि उनावहाय गराय थायो दंफांजों बानायनाय बेनि उनाव माखुथायो ओमफ्राय फारसेथिं औवानि नायोबा जोंहा सोरखि गिदिर थाबाय सोरखि फिसा थाबाय बेनि उनावहाय दाङा नाथा थाबाय बेनि उनावहाय गनसा थाबाय आरोबाव आथिंजों गाग्रा दंमोन गाहायाव मोननै बेखौ मा होनोमोन आं खिन्थु गोसोआवनो फैयाासै गोसोखांबाबो
माबा बोरैबा गरखा गरखा ना बोरैबा माबा मोनसे होननायो नामा?
हा माबा होनदों औ गरखा गरखा ओं गरखा बेबायदिनो गोबां थायो आरो ओ माबायावहाय जि दानायावबो गोबां औवा आरो दंफांनि आइजें आयलाफोर बाहायनाय जायो आरो फारसेथिं जोंहा ओरै नायहरदो ओ न'खरनि बायजोआवहाय बाहायनो बा दुब्लिफ्रावहाय बा हालेवनाय समाव बाहायग्रा जोंहा नांगोल जुंगाल, मै, बेदा हासिनि ओमफ्राय बेबायदिनो हाथर बुखुबग्रा गनद्राय ओमफ्राय बेबायदिनो मोसौ होनो थाखाय जोंहा लावथि बाहायो बेखौ औवाजों बानायो आरो बेबायदिनो फारसेथिं नायबावदो उम मा होनो माइ खायग्रा हुखेन बेबायदिनो गोबांथार आरोना आरो धोरोमनि बिथिङावबोथ' जोंहा नायदो बाथौ दुमनायाव जोंहा औवा नङाबानो जाथारा औवाया बिराद गोनांथार आरो बेबो मोनसे बेसाद जिहेथु माने जों बेखौ माने फांसे बिफांखौ दाननानै जों माबा मोनसे महर होयोबा बानायोबा बे मुवा बेसादावनो गोलैहोयो थखायो आरोना बेबायदि ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो माने गोबांथार जोंनि जिउ खुंनायाव जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायनानै लायो आरो आइजें आइला बेबायदिनो दा नोंथाङाबो बेनि सायावहाय ओ फंनैसो फोरमायनानै होदो नोंथां
औ दा नोंथाङा जेसेबां फोरमायलांदों फ्राय गोबांसिनानो मख' दाखादों जोंनि जिउ खुंनायाव हाबा जोंनि बर'नि न'खराव सलिजानाय सोलिजानाय ओ आगजु जिखिनि दङ बेफोरो दा बिनि बेलायावहाय आङो ओ फोरमायनो सानबावदों जे जोंहा एसे जि थालांदों बा मोननैसो दङ आं बिनि नामखौ एसे मख'लांबावनो सानबावबाय आरो
औ जागोन नोंथां।
औ जोंहा बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो बुंनो खाबाय गोबांनो बेबायदिनो जोंहाबो बाहायनाय जाबावो जेरै जोंहाबो मारा होनायाव सानदांगा आरो जोंहा बेफोरबायदिनो दंबावो ओ दैज्लां बो थोराव ना हमनो थाखाय बा जोंहा औवानि आगजु बानायनाय जायो जेरै सेन फल' आरो जोंनि फ्रायबो ओ बर' न'खराव न'खरफोराव जि गावनि थाखाय नांगौ बेफोरनि आगजुफोरखौ जोङो गोबांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनियाव
ओम
बायनाय एबा दंफांजों बानायनाय दैखौनो जोङो गोबांसिन नुनो मोनो बा बाहायबोगासिनो दङ आरो
नंगौ
औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जि सोलिबोदों आगजुफोरनि सायावहाय दा नोजोर बोयोब्ला एसे खम नुनो मोनबावसै।
औ नंगौ।
औ दानि दिनावहाय जोंनिया इसान दानायफोरखौ एसे खम नुनो मोनबाय। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो बैफोरो जि दानायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा नोंथाङा जेरै बुंलांनाय खौदांगि बेफोरनि नाम बेफोरनि नामफोरखौ दानि गोदान मुगायावहाय नामफोरखौनो बारा मिथिलाय लांला जोंनि ओनसोलनि बे सुबुंफोरा आरो ओ देरफुनाय सुबुंफोरा लाइमोनफोराबो बुंनो हागोन आरो।
औ
दा जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बेफोरो गासिबो मुवा बा जों बेखौहाय जोंनो नांथारगौ बा गोनांथार होननानै जों बेखौ बाहायबोगासिनो दंखायो दा बेफोरो जोंना बाहायजाबाय थाखागोन आं बेसेबांखौनो नोंथांनिसिम फोरमायहरनाय जाबाय
औ औ औ जिहेथु जोंहा बेफोरखौ नोजोर होयोबा माने जों हम थानानै लाखिनांगौनि गोबां गोनांथि दं आरो‌ ना नोंथां जिहेथु जोंनि दंफां बा औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायोबा जोंहा माने जोंनि थांनानै थानायाव गिनांगौ माने जेबो माबा मोनसे थाया आरो ना मोनसे जाहोन थाया जिहेथु बे एखे रोखोमनि आइजेंखौनो बेखौ मालाबा रबाटजों बा प्लास्टिकजों बाहाय बानायजानाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव मालाबाफोर खैफोद गोनां बा गिनो गोनां बा बेमार आजारबो सनदेरनो हागौ आरोना नोंथां ओ मानो होन्नानै बुङोबा प्लास्टिक जों बा रबादजों बानायजानाय आइजें आइलाफ्रा जोंनि थाखाय माने जोंनि देहानि थाखाय हार्मफुल बेखौहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो जेरै नोङो दै लोंग्रा बा जोङो हमनानै लादो जिहेथु जोङो आगु समावहाय जोंनि दैखौ ज' खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे दैहु थायोमोन हाजों बानायजानाय जिहेथु बे दैहुफोरा गोजां बोथोर समावहाय गोजां बोथोर समावबो बे दैहुनि दैया बांद्राय गुसु जाया बा गुसु जायोब्लाबो जेबो माने जेबो रोखोमनि थाखाय खहा जायामोन जों जोंनि देहानि थाखाय आरो फारसेथिं गोलोम बोथोरबाबो हाजारखि सान्दुं दुंबाबो माने बे दैहुनि दैया जानला मोनला माने गरम जायामोन गुसुयैनो थायोमोन बेबायदि आरो दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजांमोन नाथाय आथिखालावहाय नोङो दै दोनो थाखाय माखासे उम आइजें आइलाफोरखै हाय रबादनि बा गुब गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों जाउनावहाय माने मालाबा बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय माने साननो गोनां जानानै फैदों आरोना जाउनाव माने बेमार आजारनि हार बियो बांलांबाय थादों ओंखायनो जोङो हागौमानि माखासे जेखौ जाथावबाव बे फोरखौहाय औवा आरो दंफांजों बानायनाय बेखौनो लाखिलांबाय थानाया जोबोद मोजां आरो जेरै मैगं लाग्रा खादाफोरनि बाथ्रा सान्द्रिफोरनि बाथ्रा बेफोरो माने जोङो ओ माने बे औवा आरो दंफां बेफोरखौनो लाखिलांबाय थानाया मोजां आरो ना नोंथां
औ औ।
औ दा समाबो जोंहाथ' जोब्बाय नोंथां
नंगौ नोंथां औ औ दोनथ' जासिनो दे नोंथां। दे दे।